औ खुलुमबाय । नोंथां
औ नोंथां खुलुमबाय ।
औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो?
आङो दा ओरैनो दङ नोंथां ।
औ नोंथां औ आंबोथ' बिब्दिनो ओरैनो जिरायनानै दङ ।
औ । मोजां दे ।
औ औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों माने आयदायानो जाहैबाय बैसथागु । बैसागु आरो ना बैसागुनि सायाव सावरायगोन जोङो बैसागु फोरबोनि सायाव सारायगोन । औ बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बोसोराव खनसेल'सो फैयो नालाय बैसागुआ औ । बेयावनो बैसागुआथ' जों हा माने गिबिबै औ औ आ गिबि बैसागु हिसाबै जोंहा मोसौ मोसौ थुखैनाय बेनि फ्रे जागायो आरोना दमासि माने दमाहि औ बैसागुनि से साननि माने सैथोनि जोबथा जोबथा सान। सैथोनि जोबथा सान बै सानखालि माने जोंहा दमासि होनो सैथोनि जोबथा सानखौ ओ सानखालि जोंहा माने मोसौ थुखैयो आरो ना मोसौ थुखैनाय बेैसागु औ होननानै बुङो बे
बेनि उनावहाय ओ बेलागुरु सावनाय जायो आरोना बेलागुरु
जोंहा फेलागुरखौ माबा मा होनो मागोआवसो सावो जोंना औ बेलागुरखौ मागोआवसो सावो माने औ - औ माने जोंहा बैसागुआवहाय बे ओ दमासि खालि जोंहा मोसौ थुखैयो आरो मानोना मोसौखौ जोङो माने गोबां समावनो माने बाहायनाय जायो नालाय ओ मा होनो ओ आबाद मावनायावहाय बेफोरबायदिनो हाल एवो बेनि थाखायनो जोंहा मोसौखौ माने सनमान होनानै आरोना मान होनानै माने
बि दिन खालिहाय थुखैनाय ज जायो आरोना मोजाङैहाय औ आरो नोंथां अ बे मोस खौ थुखैनायाव जोंनो मा मा नांगौ जायो नोंथाङा एसे बे बुंना
औ जोंहाथ बेफोरबायदि मोखौखौ थुखैनो थाखाय जोंहा गिबियावनो नांगोन मोसौनो गानहोनो थाखाय माने गोदान माने गोदान मा होनो बेखौ फागा दुरुं होननाय जायो जायखौ जोङो फाथोनि दुरुंजों माने नआवनो सानानै नआवनो सानानै माने मोखौनो गानहोनाय जायो माने दाथ बेफोरबायदि नआव बेफोरबायदि सानायखौ जों नुनो मोनला माने जों गलाफोराव लानानै फैनानैसो माने मा होनो गानहोनाय जा जायो जोंहाथ नआव माने बेफोरबायदि सानो रों रोंगौथियाबो गैला नालाय एसे गोमालांनो हमबाय माने गोबां गोबां नखरावनो बेफोरबायदि जालांबाय माने गोबां खमखौसो नुनाय मोनो आरोना मा होनो नआवनो बेफोरबायदि फागाखौबो सानानै होनायखौ जों गोबां खमखौसो नुनाय मोनो ओ जोङो मोखौ थुखैखालि जोङो गिबियावनो जोंनो नांगोन ओ लाव फान्थाव ओ मा होनो बेखौ
आरो औ आरो थाराय
औ औ थाराय नांगौ
औ
बेखौ नांगौ
बेनिफ्राय जानांगौ औ जानांगौ बिदिनो बेफोरखौ ओ लाजोबनाय जायो आरोना
औ औ लाजोबनाय जायो आ हाल दै नांगौ गोबां नांगौ ओ बेफोरखौ माने जोङो सानसे सिगाङाव नायगिरखानानै दोननाय जायो मानोना जा जों अखानायैनो फुङावहायनो
मोसौखौ लांनाय जायो आरो ना ओ ओ खाथिनि दैसा एबा दैसाफोराव आरो ना
औ औ दैसा दंग'फोराव लांनाय जायो
बेनो
औ औ नंगौ नंगौ हाखरफोराव थु फैनाय जायो माने जोङो औ माने जोङो बेखौ माने गोबां बाहायो नालाय बोसोरावथ' जों गोबां बाहायो बेनिखायनो जोङो बे सानसेखौ बिसोरखौ माने मान होनानै माने जाहाथे मोजाङै मोजां आबादफोरखौ मावनानै माने मोजाङै मोजां जाहा ए आवगायलांनो हायो बेनि थाखाय जोङो बिसोरखौ सनमान एबा माइनाव होननानै फुजिनाय
औ आरो बै सानखालिहाय बैसानखालि मो सौखौहाय ओ लावथिजों बुनो मोना न' नोंथां औ
खालिहाय जोंहा मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो मा होनो बे थारायजों थारै जों एसे औ थारायजों एसे माबाने बो ओ फुसलिबनाय जायो आरो ओरैनो माने जाहा थे बेराम आजारा सन्देरनो हाया। जाहाथे मोजाङै मोजां बारलाङो हायो औ बेनि थाखाय जोङो बिसोरखौ बै सानखालि मोजाङै मोजां थुखैनानै माबानाय जायो आर
औ
औ ओ बेनि बेनिफ्राय बेनि न'खानायनायैथ' जोंहा गिबि सान माने बैसागुनि गिबि सान। बै खालि जोंहा गा सिबबो न'खरानो ओ फुंङावनो सिखारनानै गासैबो दुगैयै लोबै माने न'खराव आलारि बाथि सावनो एबा फुजा होनो ना न'खरावनो ओ बेनि थाख खाय जोङो लाहार फाहार खालाम जायो माने गासैबो न'खरावनो आरोना। गासैबो न'खरावनो गाैबो न'खरावनो जोङो दुगै लोबै फुङावहायनो मा होनो बेखौ फुजा होनो माबायो आरोना ओंखारो माने गासिबो गोसो खुसिजों बै सानखालिनो जोंहा न'खरनि गेदेर उन्दै बिमा बिफा गासिबो ओ न'खरावहाय फुजा होनाय खो जों नुनो मोनो। ओ माने गेदेराव उन्दैखौ बोर सारस्रिनाय आरो उन्दैया गेदेरनो मान होनाय औ। बै बै सानखालि जों नुनो मोनो बेखौ फुजा होनाय माने गासिबो न'खरावनो होयो आरो ओ बिब्दिहायनो गामिनि थान बेफोरावबो जों होनायखौ नुनो मोनो ज'यैनो माने औ जाहाथे ओ गोदान बोसोर नालाय गोदान बोसोरजों लोगोसे फैबाय थानाय बोसोरफोरा गासिनाबो मोजाङै मोजां जाहाथे बारलाङो अ औ औ बेनि थाखायनो जोङो आरो गोदान बोसोर खौ बरायनाय बरायनाय हिसाबैबो जोङो बे खौ फालिनाय जायो आरोना बे सानखौ औ औ ओ बेनिफ्राय जोंहाथ' बे रंजालि बैसागु नालाय जोङो बैसाग बसागुआवहाय रंजायो। ओ बैसागुनि रंजानाय सान बेथ' जोंहा ओ मा होनो सप्तासे एबा स्नि सान बे औ औ बे औ औ बेखिनिखौ औ औ नंगौ बेखिनिखौ जों फलियो माने। जोंहाथ'ओ गिबि सानखालि जोंहा बिदिनो थांबाय माने ओ।
औ उन्दैखौ बोर सारस्रिनाय उन्दैया गेदेरनो मान होनाय बिदिनो थांबाय आरो ना आरो बिनि अखाानायनायैनि। फ्राय माने
औ जोंहा औ औ बैसागुनि नै साननि।
औ गासिबो बोराय बुरै गथ' गथायाइ सेंग्रा सिख्ला गाससि
औ औ।
रंजानो थाङो आरो ना। ओ जाखिनि मोसानायाव औ जाखिनि मोसानाय। बेयावहाय। जाखिनि दामजु नांगौ बे। फोरखौ लानानै। मोजाङै रंजा बाजा मोसानो ओंखारलाङो आरो ना।
औ औ नंगौ नंगौ ओ गासिबो माने। गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला बोराय बोनथ' गासैबो। ओंखारजोबो आरोना बैसागुआवहाय माने ओ बोसोराव खनसेल'सो फायो नालाय जेराव जों रंजानाय बोथोर। ओ बोसोराव खनसेल'सो। फाय रंजालि बैसागु माने दुखु दाहा गासैखौबो दोनथ'नानै जोंहा। बै माने सप्तासे खिनिखौ जोङो। औ गोसो खुसियै रंजायो आरो ना। माने जोङाथ' गिबि उम बेफोरबायदि थांबाय नालाय। सेथि सानाथ' थांबाय ओमफ्राय नैथि सान थामथि ब्रै थि बाथि द'थि स्निथि जोंहा द' सान द' सानखौ जोङो रंजानो मोनो आरो ना। गोसो खुसियै रंजानो मोनो। गासैनिबो न' खर न'खर हाबनानै माने जोंहा थ' बेफोरबायदि ओ गुबुननि न'खराव एबा सोरनिबा न'खराव जोङो बोसोरसेयाव खनसेबो हाफ्लाङाबो जानो हानाय ना। औ बेफोरबायदि औ। खनसेबो हाबफ्लाङाबो जानो हानाय । बेनिखायनो बै ओ बैसागु बोथोर
रं औ बेयावहाय जोङो गासैनिबो न'खरावनो हाबनाय जायो आरो ना नोंथां।
निबो न'खरावनो हाबनाय जायो। ओ बिब्दिहायनो माने जोङो रंजानायजोंनो गासैनिबो न' खर न'खर हाबनानै माने मागियो आरो ना। ओ जोंहाथ' जोंहाथ' मा होनो रंजानो थाखाय गोबां दामजु दामजुफोरबो नांगौ जायो नालाय माने नांगौ जायो माने जोंहाथ दामजु दं खायो नालाय ओ जेराव बैसागु फालिनाय जोंहा दामजु लानानै मोसायो नालाय ओ मेथाइ खननाय दामनाय बेफो बेफोरबायदिहाय रंजानाय ओ जोंहा दामजु दंखायो बेफोर दामजुफोरखौ लानानै जोंहा माने मोसायो आरोना। ओ बेफोर दामजु फोरानो जाहैबाय जोंनाथ' खाम दं सिफुं दं सेरजा दं जथा दं बेफोरखौ लानानै जोंहा रंजानाय जायो आरोना ओ गासैबो । दामग्राया दामबाय रोजाबग्राया रोजाबबाय मोसाबाय बेफोरबायदिहैनो जोंहा नैथि साननिफ्राय जागायनानै स्नि सानसिमहालागै रंजायो आरो गामि गामि मागियो माने बोसोराव खनसे सल'सो फैयो नालाय गासिबो ज' ज' ओंखारलायो आरोना ओ दानि ओ दाना दाथ' एसे सोलायबाय
औ सोलायबाय दा औ माने ओ आगो बांस दानि दानिया बारा बारा ओंखारला मोसानोबो माने मोस मोसानो ओंखारनायखौनो बारा खो नुनो मोनला आरो
औ औ नंगौ नंगौ ज' ज' मोसानो ओंखारनायखौ खौव बांद्राय नुनो मोनला
बांद्राय नुनो मोनला गोदोनि दिनावबा गोबां रंजायोमोन मोसायोमोन मानसिफोरा खारोमोन आरो ना दानिया बिदि दिं ओंखारनायखौनो नुनो नुनो मोनला आरो
औ नुनो मोनला जों गोबां माने जोङो रंजालि बोथोर हिसाबै जोङो ओंखारनांगौ गामि गामि माने गोदोनि नेमखान्थिखौ लाखिनो थाखाय जोंनि नेमखान्थिखौ लाखिनो थाखाय औ औ औ औ
बेफोरखौबो जोङो बावगारनो हायाना बेफोरखौ गारनो हाया नङा होनना नोंथां बेनिखायनो जों बोसोरफ्रोमबो आरो ना फालिनांगौ बेफोरखौ
थिग बेफोरबायदिहायनो जोंहा रंजायै मोसायै माने गोदान बोसोरखौ माने बिदाय हरो आरो जोङो गिबि सानखालि बरायबाय आरो बेनि उनावहाय जों बिदाय हरनानै जोंहाथ' आरो खामानियाव नांफिननो गोनाङानो जायो नालाय माने बेखिनि सानखौ बेखिनि सप्तासे एबा स्नि सानखौ जोङो ओ मोजाङै मोजां बारहोयो आरो रंजायै मायै जोंहा रंजायै मोसायै बारहोयो आरो स्नि सानखौहाय ओ दे बिदिब्ला जोंहा नोंथां नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय ओ आंजों एसे सम होफानायनि
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला नोंथां औ